खोनादोंना अ खोनादों। नोंथांसिनिफ्राय एसे माबा सावरायनोमोन एसे आयदिफोर मोनोबा,
औ दे औ औ
होमबालाय आंसो फोरमायग्रोनिसै। माने माने बारि मैगं अ मा मा धान सम्पति आरो माबा देहानि थाखाय।
औ दे सावरायजागोन।
ओनबालाय औ आजिखालि दा जुगनाय धान सम्पतिखौ नांखागौ जेरावबाबो, नों खम जा बुरजा जा धानस्पतथिखौबो नांखागौ जेरैबाबो, नों खाथि लामा थांबानो धान सम्फति नांगोन नों, गोजान लामायाव थांबाबो धान सम्फति नांगोन मा बुस्थु बायबाबो माइरं जा मा जा, नों जाग्रा जाग्रा जा थानाय जा दान सपद नांखागोन नों जेनेबा, बेनो धान सम्फतिनि सायाव आरो बिनि सायाव नोंना नोंनि देहाफ्राबो मोजां जानांगोन।
औ
माने आजिखालि जुगाव नायै नों मानसिफ्रानो मोजां धान सम्पति, दं होनबाबो बिदिनो देहाया मोजां नङा मानो थाखाय, एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा?
औ बेनि बेलायाव बुंनो थाङोबा, जोंनि देहाया गाज्रि जानायनि जाहोना आंनि आन्दाजाव, जोङो दा ओरैबायाददि जाबाय माने, धन सम्पति दङो थिग नंगौ ओमफ्राय, बियो धन सम्पतिखौ लानानैनो माने, गिदिर गिदिर न'बां लुबाय, गारि मथर लाबाय ओमफ्राय देहानि फारसे देहानि जाखिनि, माने मावनांगौ खामानि बेखिनिया दा खमायलांबाय जायनि जाहोनाव, आंनि आन्दाजाव माने दुरबलाव फैबाय आरो मानसिया बै, ब्रयलार दावखौ मिन्थिगौ ना?
औ नों मिथिगौ औ औ
औ बेबायदि जाहैबाय दानि मानसिफोरा माने सिगां जों नुयोमोन उन्दैनिफ्रानो खारनाय बारनाय माबा बल बायदिसिना फुटबल, बेफोरखौ गेलेबायोमोन नाथाय दानि गाव नों गोबां खमायबाय बेफोर बुस्थुआ,
औ नंगौ नोंथां,
नुनो मोनला आरो ओरैबायदि आराम दा ससे लामा बेरायबाबो गारिजों थाङो। बा बहाबा थांबाबो बे गारियानोसै आरो
औ
बा साइकेल होननाय बुस्थुखौथ' नोलानो बयनिबो न'आवथ' गा गारि गोजा जाजोब्बाय मानसिया माने आरामाव बांसिन, थानाय जाबाय आरो दाना। एक्सारसाइस खालामनाय बुंनाय बुस्थुआ गैला नों देहाखौ औ देहाखौ खामानि मावबासो बा खारबा बारबास सो नोंनि देहाया राफुद जाना थायो नालाय।
औ नंगौ।
जों माने एकदम जानाय लोंनायनिफ्रा लानानै दाथ' गासैबो राखायनिक जाहैजोब्बाय अर्गानिकआ थ' गैलानो।
औ नंगौ।
अ गासै माने बायनानैनो जाजोबो दानि मानसिफ्रा। गावथ' गायनानै न'आव ओरैनो खमानोसै माबा मोनसे बा दानि दैलां हिसाबै जोगोनार खुमरा माबा माबि ओंख्रिफोरखौबो न'आवनो गायना जानो हायो। नाथाय जों बांद्राय दा औ औ जों दा बांद्राय नुगासिनो बाजारनिफ्रानो बांसिन लाबोनायखौ। मानो होनोब्ला धन सम्पति दङ जिहेथु आंलाय मानो खामानि मावनो। बायबानो मोनो बे-बेबायदि जाहैबाय आरो मानसि
उम औ।
जायनि जाहोनाव जोंहा देहाया गोबां दुरबलाव फैबाय बायदिसिना बेराम आजारा जानो हमबाय। नंगौना नङा नोंथां? औ आंनि आन्दाजाव माने आं बेनि थाखायनो देहाखौ दुरबल नुहरसै आरो दानि जुगाव माने।
अ
औ दा नोंथांनि बादिब्ला मानि थाखाय दुरबलाव फैखो मानसिफ्रा थाङाबो एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन।
नोंथाङा जि होनदों बे आजिखालिनि जुगाव दान सम्पतिनि थाखाय एसे खाथि लामा थांनानो औ खोनादों नोंथां
औ औ।
माने नोंथाङा जि होन्दोंमोन खाथि लामा थां औ खोनादों खोनादों
औ औ।
नोंथाङा जि होन्दों बे आजिखालि दान सम्पतिजों खाथि लामा थांबानो धान सम्फति नांगोन। माबाफोर जानोबाबो दान सम्फति नांगोन जों गावनो खस्थ' खालामो माने बिनो खार'ना जाबाय मा जों माने गारजि जायो देहाफोरा। आजिखालि जुगाव नायदो नों फुङाव सिखारनो रोंला मानसियानो आजिखालि जुगाव मोनायाव जल्दि उन्दुनो रोंला। खार'नाथ' बि-बिसोरनो आरो नाव आजिखालिथ' बिन फुङाव सिखारनो रोङा एसे खारनोबो रोङा फुङाव सिखारबानो माबाफोर मबाइलफोर नायो मोननायाव जलदि उन्दुवा मोजां बुस्थ थु जाया बिसोरनोसै आरो माबा देहा गारजि थाखाया। बेल' नङा मेरला खारन दं आजिखालिनि जुगाव गावनिल' नङा जेनेबा बारफोराबो लेथ्रा दंखायो बिसोरनो आरो खारनां गाव-गा-गावनि मोदोमखौबो नायनांगोन नों बेसेबां नों खहा खालामगासिनो दं गावखौनो उनाव फुङाव सिखार बांद्राय आजिखालिनि गथ'खौ नायदो नों फुङाव सिखारबानो मबाइल माबाफोर गाव गावनावनो माबा खामानि मावा एसे गावनावनो खामानि माव जेनेबा नों नों जुदि फरायनो बांद्राय गोसो गैया होमबाबो एसे खामानि माव। पेरेन्टसफोरखौ फेमिलिफोरखौ हेल्प खालाम बबावबा खाथियाव थांनोबा हेल्प खालाम। एसे थाबाय बिसोरनियासोर माने बिदि नों सानफ्रामबो मोजां खालामलांबा नोंनि देहाया मोजां थांगोन बिदिनोसै आरो। औ एसे फोरमायबावनो हागोन दंबा
औ दंनायाथ' बुंनो थाङोबा गोबां दङ जायनि जाहोनाव दिनै दुइनिफ्राय लानानै बारनिफ्राय लानानै गोबां बुस्थुआनो जोंनि गुबुंले जाजोब्बाय दाना बै गारि मथर मटरानो दा होन ओमफ्राय दा गिदिर- गिदिर माने कम्पानि जोंनि खाथि -खाला सौफैबाय। इन्डास्ट्रि गिदिर- गिदिर बिदि जाफैबाय।
उम।
अखा नायबानो माने बुहुद लेथ्रा ओंखारो आरो ना बेफोरनिफ्राय।
ओम।
दा नोंनि गारि मथराबोथ' सानफ्रामबो ओरैबायदि खारो माने दाबुंसै आरो थ' जायनि जाहोनाव जोंनि देहायाव बांसिन बारानो बयनिख्रुइ गोनांथिथार।
उम।
गोनांथि ओरैबायदि बारा जे बार नङाबा जों थांनानै थानो हाया। हां नङाबा जों थांना थानो हाया।
उम।
बेनि जाहोना जाहैबाय दा गुबुंले जाबाय बारा।
उम।
गुबुंले जानायनि जाहोनाव जों हां लानायावबो अलप माने खस्थ' जायो आरो जों गाव देहाखौ माने थानाय हिसाबै बेफोरखौ माने खालामा आरो जे बारा बारहावाया गाज्रि जाबाय। जोंनि देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा बेफोरखौ जों साननाया एसे खमायदों आरो।
उम।
औ। दे जायनि जाहोनाव जोंखौ सिं -सिं माने देहायाव खहा खालामगासिनो। नाथाय जों माने बेफोर बुस्थु बुस्थुखौ इमान माबा खालामला आरो दाना गोबांखौनो नुयो दा नों बुंनाय बायदि फुङाव थाब सिखारला उन्दुनायाबो हराव थाब उन्दुला। सिगांनि मानसिफ्राथ' सोरांबायबो सिखारबायबो लोगो लोगोनो आरो गावबा गावनि खामानि जा दं बेखौ मावबाय।
ओम।
ओमफ्राय मोनायावबो उन्दुनाय समाव जाबाय लोंबाय थाब उन्दुबाय। सिगांनि दिनाव आरो बेबायदि टि भि गैया मबाइल गैया बायदिसिना गैयामोन दाथ' आरो बयनिबो आखाइ -आखाइ न'खर- न'खर टि भि मबाइल
उम।
जायखौ नायनानै हरा माला हर जायो बेखौबो मिथिला।
ओम।
सिखारनोबो फुङाव बेनि जाहोनानो सिखारनो रोङिया जाहैबाय नों हराव बांद्राय मबाइल नायबा बाट टि भि नायबा नों उन्दुनायानो नोंनि बार'था एकथा दुइथा जायोबा
औ।
फुङाव गुरै सिखारनो हानो?
औ ओरैनो डक्थरनि बा साइन्सनि हिसाबाव मानसिनि देहायाव आद घन्टा खौ एकदम उन्दु खानांगो आरो मानसिया बे आद घन्टायाव माने उन्दुबासो देहाया गोग्गो थायो आरो। एनै दा जों उन्दुयो आद घन्टानि जायगायाव पास घन्टा टिन घन्टा सारि घन्टा सोरबाया सय घन्टा इदिल' उन्दुयो आरो दानि मानसि
उम
जायनि जाहोनाव जोंनि देहायाबो गोबां माने जिखिनि नांगौ आराम खालामनो बे बुस्थुआ गैया जाहैबाय। दा औ धन सम्पति दं होननानै गोबाङानो आराम थानाया बांसिन नुबाय आरो माबा खामानि दङोबाबो बै हाजिरा मुजिरा लगायनानै मावहोबाय गावनि खामानिखौ
उम
बेबायदिखौ बांसिन नुसै आरो दाना।
औ नोंथां।
औ बेखायनो जोंनि जाखिनि गावनो मावनो हायो बे खामानिखौ। एसे एसे सानसेयाव फोजोबनो हाया। साननैया हाया सानब्रै बा सानबायावथ' हागोन गाव एसे एसे मावबाबो। नोंनि देहायाबो थिग थाबाय। एसे गोलोमदैबो ओंखारबाय नोंनि माखासे लेथ्रा देहानि गाज्रि माबाफोराबो ओंखारलाङो।
उम
थ्र बेखायनो आरो जायनि जाहोनाव दिनै देहाफ्रा लोरबाङाव फैनाय जाहोना बेफ फोरानो आरो आंनि मोन्दांथियाव। दाउ बयलार बायदि खालि जानाय उन्दुनाय। जायगायावनो औ दानि मानसिफोरखौ माने बेबायदिखो बांसिन नोसै आरो नोंथांनि बादिब्लाबा माबाय दे आं न' एसे
औ नोंथां जि होनदों जि दा आजिखालि बयलार बादि जाजोब्बाय बेथ' हय नंगौ उम बांसिन आजिखालि गथ'फोरानो बयलार बादि जाबाय नंगौबा। आंनि हिसाबाव गथ'फोर बे अथ्र' बोसोर सथ्र' बोसोर मबाइलनि थाखायनो बिसिनि फरायनायाव मोजां जाया जोंनि जोंनि खर'आवबो बांद्राय माबा होला जोंनि मेन्टेल स्ट्रेस जायो बेलेग बेलेग मा रोखोमनि माफोर दं। सोरनाबाथ' मेगन गाज्रि जाबाय। बांसिनानो आजिखालि ससमा लागायो मा लागायो। बिसिनो आजि गावनि देहाखौ नायनांगोन नों गावनो साननो रोंनांगोन आजिखालिनि जुगाव। नोंखौ रावबो होननानै फै होननानै फैफायाना बिदि नायनाङा बिदि नायना होननानै। आजिखालि जुगाव बिनोसै आरो फुङाव सिखारजों जायेम आजिखालिनि जुगाव नाय नों नोंथां फ्रियाव फ्रि मा बुस तु मोनगोन जों बेखौ लानो रोङा जेनेबा जों फुंनि बारखौ लानो रोङा नोंथां बेखौ फ्रियावनो मोनगासिनो दं जों। फुंनि सान बेखौ लाबाथ' मोजां जागोन। अ औ।
औ दे होनब्ला सम मोनबा मालाबा रायलायबावनोसै।
औ।
दे दे।
गोजोन्थां। उम।